हेल' अ नोंथां खोनादोंना?
औ खोनादों खोनादों
औ ए बिदिब्ला जों दिनै अनला
हागोन हागोन ओ हागोन दे दे नोंथाङा जागायजेनदो होमबा
दाउला गोनांथि नङा होमबा नोंथां जों माइरं माइरंखौ जोङो सुग्रोनानै एसे बा बिस मिनिटसो सोमनानै दोनोब्ला माने गुन्दै खालामनायाव देनायाव सहस जायो नालाय गोरलै जायो औ ओखायनो जोङो जों देबाय आथिखालावथ' देनो थाखाय जोंनो दिंखि बा उवालनि गोनांथि गैया ग्रेन्डार मिसिन देरनो ओ दानि थासारियाव
ए नोंथां
जोङो खारै संनो होनबा जोंनो खारदै खारदै बिदि नांगौ जायो नालाय औ आरोना नेमा
ओं सावनाआ एसे ओं औ खोनाजोबाखै नोंथां मोजां खोनायाखै आं नोंथांनिखौ मोजां फैदिया
आं
ट्राइ खालाम सावन्ना खोनाफैयाखै
औ खोनायासै ओं